आं खोनादों
औ खोनादों नोंथां खोनागासिनो।
होमबा नोंथाङा दायो फ्रि दंना नोंथां?
औ आं फ्रियैनो दङ नोंथां।
बा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन। ओ-आयदाया जाबाय। ओम गामियाव रायजो जानाय आरो टाउनाव थाहै टाउनाव थानानै रायजो जानायनि। गेजेरनि माने फारागथिनि सोमोन्दै जों सावरायनो नागिरदों। औ होनबा आं एसे फोरमायग्रोनि।
औ दे फोरमायग्रो दे नोंथाङा दे।
जेनेबा ओ-गामि गामियाव थाग्रा जेनेबा जोङो ओ- जाय सुबुंफोरा गामियाव थायो माने बिथांमोना माने नांगौ खिनि मुवा बेसादफोरखौ माने गामियावनो गावनो ओ-आरजिनानै लानो हायो नङा होनबा?
औ हायो औ।
औ माइनिफ्राय हमनानै जोङो जोंनि ओ-जेरै- बे जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि बाथ्राखौनो बुंनि आङो जेरै- हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ओ-जानाय। मुवाफोर मुवानि गेजेराव जोंनि ओंखामानो जोंनि माने ओ- जो-ओ- जेनेबा इम्परटेन्ट बेनो जोंनि मोनसे औ। गाहाय औ। ओ-बेनिखायनो माने, जेरै जेरैबायदि जोङो ओंखामा ओंखामखौ बेफोरखौ। माने जोङो गामियाव थायोबा गावनो आरजिनानै लानो हायो आरो बोसोरनि थाखाय। थाखाय माने जोङो जेरै आबाद मावनानै जोङो बेफोरखौ माने ओ-गथायना लानो हायो आरोना। बायनानै जानो दरखार गैया औ आरो गोबां मैगं थाइगं फोरखौबो जोङो गावनो माने बोथोर बोथोर लानानै बोथोर माने बेफोर। मैगं थाइगंफोरखौ माने गावनो आबाद मावनानै। बा न'आवनो बारिफोराव एसे जायगा थाबानो बेफोरखौ फुना नानै जानो हायो आरो नांगौबानो माने लायनानै जोङो जानो हायो। बेबायदिनो आरो। दाउ बेदर जोंनि ओ- बर' हारिनि सुबुंफोराथ', जेरैबायदि ओ- बेद- दर ओ बा ना बेदरफोरखौ जानानै जोबोद ओ जोबोद मोजां मोनो जेनोबा बेफोरखौ जोङो। ओ न'आवनो गावनो फिसिनानै लानो हायो जे नाफोरखौबो जों न'आव खुलिफोराव फिसिनानै लानो हायो बा दाउफोरखौबो ओ जेनोबा जोङो फिसिना लानो हायो आरो आलासि दुमसि फैबाबो जोङो बेफोरखौनो माने बुथारनानै जाहोनो हायो बेबाय बिदि आरोना नाफोरखौबो जोङो न'आवनो मोनो बिदि नाथाय जाय टाउनाव थानायफोरा बो मोनो होमबाबो माने बिथांमोना माने गासै मुवा बेसादफोरखोनो माने बायनानै जानो गोनां जायो आरो बेयाव हाय माने टाउनाव थाबाथाय माने दैनिफ्राय हमनानै गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो बिसोरो बायनानै जानो।
औ आरो टाउननि मैगं थाइगंफोरा जोबोर दाम गोसा जायो।
औ जेरै गामिनिफ्राय लाङो लांनायाथ' गामिनिफ्रायनो लाङो बिथांमोनाबो खिन्थु लांनानै बेयावहाय। फानहैनाय फालांगिफोरा माने जोबोद बेसेन होनानै माने बेफोरखौ फानो आरो। जोबोद बेसेन होनानै बायनां
बेफोर बेसेन होनानै बायनानै जानांगौ जायो आरो बेसेन गोसायै।
आरो जों दा गामियाव थाबाथाय जों दै दैखौबो जोङो जोबोद ओ माने मो जां साफा दैफोरखौ जोङो मोनो नाथाय बेवहाय टाउनाव थानाय लोगो लोगो दै फोरफोरखौबो बिथांमोना बायनानै लोंनांगौ जायो।
आरो गामियाव रायजो संसार जानाया जाहा ग्रोम ग्रोम। सावरि बादालि ज' ज' ओंखारलायो मानि अनलाय लायनाया बांसिन दङ आरो।
औ औ नंगौ माबा मोनसे खैफोद आफोद जाबाथाय जे - बायदि गामिनि मानसिफोरा हेफाजाब होयो बेयावहाय माने टाउनाव जाया बेफोरो। टाउनावबा गासैबो माने गावबा गावसो जायो मानोना बेयावहाय दाब दाब जायगानि सुबुंफोर थायो आरो गावबा गाव बेनिखायनो गावबा गाव जाजोबो बेयावहाय। आरो गामियावबा मोनसे जायगायावनो। थानायखाय बा गावजों ओ माने मोनसे जायगानि। ओ जायगायाव थानायखाय आरो बेयावनो। न'खरनि मानसिफोर थानायखायनो माने गोबां हेफाजाब मोनो नाथाय टाउनाव बेबाय दि मोना बेबायदि होमबा। नोंथाङाबो एसे फोरमायदो ओ। टाउन आरो गामिनि फारागथिनि सोमोन्दै।
औ आंबो बेनि सोमोन्दै फोरमायसै माने।
औ
गामि ओनसोलाव रायजो जानाया माने। जोंहा माने अनलायनाय दंसिनो गुबैयै माने जेनेबा नोंनि न'खराव माबा मोनसे खर्म जादोंब्ला जाहा खाथि खालानि बा गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' ज' फैनानै मदद होफैलायगोन गाव
औ नंगौ।
हाबा खेराइ बा माबा मोनसे फोरबोफोर जादोंब्ला बेयाव ज' ज' हेफाजाब होलायनाय। माने दान होफैलायनाया थायो आरो माने गामि ओनसोलाव। ओ थाइसे थाइ थाइनै हायो हाबाफोर जायोब्ला बिदि होफैलायनाय थायो आरो अनसुंथाइ होलायनाय।
औ औ।
आरो टाउनावथ'। गावबा गावानो गोजा माने बुंनो थांला पारसनेलि गोजा।
औ नंगौ।
गामि ओनसोलनिफ्रायसो खारलांनानै न' लुहैनानै थानाय नालाय बिसोरो। माने बिसनिया समाज। गैयि बायदि जायो आरो बुंनो थाङोब्ला।
औ जि बुस्थु बेसादफोरखौ बायनोबाबो माने रां होबा
औ रां होबासो मोनो नोंबा नों आंबा आं जायो। आरो मैगं थाइगंफोर गायनोबो बिसोरनियाव नांगौ बिबांनि हा गैयाना। बेखायनो बिसोरो बायनानैल' गोबां बिबांनि दाम गोसानि बायनानै जानो गोनां जायो आरो ओंखायनो। टाउननिफ्राय गामि ओनसोलाव रायजो जानाया एसे गोरलैसिन माने। ना बारा खरसा थाङा बेखौ बुंनो हायो आरो। जोंहा गामियाव माने नांगौब्लानो जों मैगं थाइगं खालामनानै खेथि आबाद मावनानै जानो हायो आरो जोङो बे आबादफोरखौनो फाननानैबो जोङो बाजाराव रां आरजिनानै नखर सालायनो हायो आरो।
औ नंगौ।
गामिनि आइजोफोराथ' जोंहा बर'फोरा दाउ अमा फिसिग्रा माबाना बिदिनो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो गथ' गथायखौ लेखा फरा फोरोंनानै। माने गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब खालामो आरोना बे दाउ अमा लानानैबो जों बे आरो बेखौ नुहुरो जोङो आरो टाउनावथ'। हा दखरसेयानो गैयाना थानो थाखाय उन्दुनो थाखाय जायगाल'। बेयावा जोङो दाउ अमा लानायनि खुनु सुबिदा नुहुरा आरो।
औ।
बेनिखायनो
माने बेयावहाय टाउनाव औ टाउनाव थाबा माने एक्सट्रा इनकाम खालामनाय बे सुबिदाया गैया आरोना। जायगानि थाखाय माने जि खामानिखौ मावबाय थादों बि खामानियावल' माने बिसोरो नांथारनानै थानांगोन।
औ।
बा जेनेबा गामियाव थानायफोराथ' आबादबो मावगोन। बिथिं आरो फालांगिबो गुबुन गुबुन ओ जेरैबायदि दाउ अमाखौनो हम बा आ आइजो माहारिया जि दानानैबो गोबां फालांगि मावो। बेफोरबायदिखौ माने बे टाउनाव थाबाथाय माने खालामनो हाया। खालाम बिथांमोनाबो खालामनो हागौमोन नाथाय बिथांमोननि जेरै थासारि बे आरो जायगानि जायगाफोर खमनि थाखाय बिसोरो मावनो हाया बे
उम हाया। आरो बारहावाया बो जोंहा टाउननिफ्राय गामि ओनसोलाव साबसिन।
औ नंगौ।
गामियाव जोंना गारि मथर खारनायनि अनजिमाया खम जाहैबाय नालाय। बेनिखायनो उखुन्दै गनाय आरो गामियाव खल कारखाना गैया। बेनिखायनो जोंहा आबहावाया गामि ओनसोलाव साबसिन आरो।
औ नंगौ बिदिनो जेरैबायदि दंफां दफां -लाइफांफोराबो, औ दंफां -लाइफां बिफांफोराबो गामि ओनसोलाव बांसिन दं। ओ जेरैहाय जोंनि
आरो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराथ' बांसिन हाजो सेर- सेर बा दैमा सेर- सेर थानानैसो मोजां मोनो नालाय। बिनिखायनो जोंनि, आ आबहावाफोराबो साबसिन जायो। ओ माने मोजां, अक्सिजेनफोरखौबो मोजां मोनो आरोना। आं बेबायदि सानो मानो होनबा जोंनि ओ गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि जेरैहाय दंफां -लाइफांफोरा बिदिनो जोबोद
मोजां जायो। खिन्थु बे टाउनाव थानायफोरा माने ओ दंफां
बारा गैया जायो। बेनि थाखाय आरो गारि- मथरनि ओ बे उखुन्दै गोनां बेनिखायनो बार -बारहावाफोराबो मोजां जाया। जेरै बेबायदि जायो आरो दै मोजां जाया बेवहाय नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो
आरो बेनिफ्राय आरो नोंथाङा मा बुंबावनो सानबावगोन नामा?
औ। आ बिनिखायनो, माने आ जेरैबायदि दा, आं माबा मोन जे ओ ओ बिजने बा माबा मोनसे सरकारि साख्रि माबा मोनसे मावनांगौ बा, खिनथु जोंङो गामिनिफ्राय टाउनाव थांनांगौबो जायो। बा सोरबा -सोरबा औ सोरबा- सोरबा माने गामिखौ गारनानैबो टाउनाव गोदान न' लुहैयो। ओ खिन्थु जोंनि गामि ओनसोलाव ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय माने रायजो जानाया एसे गोरलैसिन बिदि सानो आरो आङो। मानो होनबा जोङो बेयावहाय न'खराव, बिदिनो माबा मोनसे गैयाबा जोङो गामिनि, ओ जेनेबा गामियाव थानाय गुबुन न'खरनिफ्राय जों जोङो लायनानैबाबो सोलिनो हायो लाबोथ'नो हायो। खिन्थु बेयावहाय टाउनाव बा नों बेबायदि हाया आरोना। टाउनावबा ओ बेवहाय नोङो रां होबासो, नों गासैखौबो मोनगोन माने नङाब्ला बा मोना बेबायदि जायो। ओमफ्राय गामियावबा बिदि नङा। जेरैहाय जोंहा दिनै ओ बे बोसोराव मानिबा जाहोनाव जोङो, ओ माइ आबादखौ मावनो हायासै। होमबाबो माने जों सोरनिबनिफ्राय जोङो लाथ'नानै, माने बे बोसोरखौ सोलिनो हानाय
बेबायदि माने जोंहा गामि ओनसोलाव थाबा जोङो बिदि हेफाजाब मोनजायो आरोना। गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय आरो न'खरावबो माबा मोनसे हाबा -हुखा जाबाबो, जेनेबा गामिनि मानसिफ्रा हेफाजाब होफैयो नङा
उम औ नंगौ।
होमबा ओ जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोननोसै नामा? समाबो जाबाय आ औ।
अब्ला जों दोनथ'लायनोसैना नोंथां?
औ औ।
उम दे।